हेल' औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांनि ओनसोल बा खाथि खाला--। फोरावहाय ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै इसेब। फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ औ।
आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ दैलां दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दैलां बोथोरावथ' जोंना ओरैनोबाबो माइ आबादखो मावनाय जाखायो। जेरै जोंना ओ दैज्लां बोथोरा माने जोंनि ओनसोलावल' नङा बेखौ गोबां ओनोलावनो मावनाय जायो जेरै माइ खेथि खोमा माइ आबाद। मादखो माने सब ओनसोलावनो माने गासैबो ओनसोलावनो मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
थांब्ला जोंना आबाद मावनाया ओ माइनि आबादल' नं। मा गोबां आबाद मावनाय जायो जेरैहाय ओ दैज्लां बोथोरावल' नोंङा। मेसें बोथोरावबो जोंना गोबां आबाद मावनाय जायो।
औ।
बिदिनो जोंना ओ दुब्लि फोथारनि अनगायैबो न' बांआवबो माने इदिनो मैगं थाइगंफोरनि मैस--। सिथाफोरनि बिदिहाय आबाद मावना लानो। खो जों नुनो मोनो नोंथां ओ जेरै बुंनो थांङोबा जोंना ओ अ--। आथिखालावथ' दैज्लां बोथोर नालाय दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो। ओ दैज्लां बोथोराव माने माइ आबादखो माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोंना। ओ गिबियावनो माने ओ। बिदान नांग्रोगोन आरो नोंथां ओ जायखो बुङो जोङो माइग्लि। ओ बे माइग्लिखौ माने जोङो न'आवबो माने थिनानै दोननो हायो आरो। ओ न'आव थिखानाय गैयाब्लाबो औ जोङो ओ दखान गलानिफाय लाना--। फैनानै जोङो बे आबादखौ माने मावनो हायो आरो नोंथां। जेरै जोङो माइग्लिखौ औ लाना फैनानै जोङो फाथोनि बस्थ--। तायाव होनानैहाय ओ फख्रि एबा ओ दैमाफोराव जोङो सोमनानै दोनो आरो। नोंथां हरसे।
औ बिनि उनावहाय जोङो बिखौ। ओ फुङावहाय थिखाङो थिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे ओ गुवार जायगायावहाय। ओ मोनसे बेसाद लानानै जों बेखौ लुनानै ओ बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो जाहाथे बेनि। दैया रानो।
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओम।
जेराव जोङो बे माइ आबादखो बा ओ खोथियाखो बा बिदानखो जों फोगोन बेवहाय जोङो। ओ मोसौ एबा टेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोनांगो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो। ओ बै सोमनानै लानाय माइ बिदानखौ। लाना थांनानै जोङो बेवहाय ओ साबस्रि साबस्रि गारना होनायखो जों नुनो मोनो। दा बेनि उनावहाय जोङो औ। मास मोनसेसोनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ माने फुफिननो हायो आरो नोंथां जायखौ जोङो। माइनि महराव लांगोन ओ। जेरै जोङो बे बिधानखौ गायगोन बे जायगाखौ माने जोङो। हाल एबा बिदिनो टेक्टरफोरजों हाल एवनानै माने लानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ आथिखालनि मुगायावथ' मोसौनि ओ मोसौनि मोसौ हालखौ माने। ओ नुनोनो थांला आरो नोंथां गोबां खम जाबाय बेनिखायनो आरो। मुगायाव जोंङो ट्रेकटरजोंनो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो औ बेनि उावहाय जोङो जेरावबा माइ गायगोन बे जायगायाव हालेवना लायो गिबियावनो बेनि उनावहाय जोङो आलि दानो आलि दाननायनि उनाव जोङो फिन खेबसे हालेवनानै लाफिनो औ बेनि उनावहाय जोङो आरो आलिखौ गोदान खोफिनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय जोङो खोथिया एबा बिदानखौ फुनानै मुथा मुथा खानानै जेरावबा गायगोन बे जायगायावहाय जोङो लानानै फैनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ हरसे एबा सानसे दैयाव एबा दैमा एबा लङाफोरावहाय स ना दोननाय जायो जाहाथे बेनि रोदाया राना बिदिनो जोङो अखानायहै जेरावबा जों माइ गायगोन बेवहाय फिन हालेवफिननानै बे लाबोखानाय खोथियाखौ माने बेयाव गायना दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ औ गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेरै बिदिनो एम्फौ जायो बिदिनो मोसौ बोरमाफोराबो जानो नागिरो बेनिखायनो जों गोबां जोथोन लानाय जायो माइखौहाय
बेनि उनाव माइआ बिदिनो लासै लासै फिथाइनि महराव लाबोनो हमो जेरै फिथाइया रानानै औ मोननायनि महराव लायो अब्ला जों बेखौ हाख्लायफिननाय जायो आरो नोंथां बेखौ मिसिन एबा खासिजों हानाय जायो जेरै आथिखालनि मुगायावथ गोबां मिसिन ओंखारबाय नालाय नोंथां बिनिखायनो दुब्लि फोथारावनो माने मिसिनजोंनो हानानै मिसिनजोंनो नाखानाय बिदि मेसिनन फैबाय नालाय बिनिखायनो आथिखालनि मुगायाव बेजोंसो खालामसै आरो नोंथां
बिनि उनाव जोङो बेखौ औ बिनि उनाव जों बेखौ माइ जायो माइखौ माने न'सिम माने ट्रेक्टर फोर जों रोगानानै लाना फैनानै जो गावनि न'नि बाख्रियाव बा दुलियावहाय सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जानो थाखाय जानायनि थाखाय एसे एसे माने सान्दुुंङाव फोरानना लानाय जायो बेनिफ्रायसो जोङो बेखौ सिना सौफिनबासो बेयो माइरंनिर महरखौ लानो हायो नोंथां जेरै माइ आबाद मावनायनि अनगायै अनगायैबो गोबां खेथि दं जेरै मैगं थाइगंआनो जा गोबां खेथि दं जेरै मेसें बोथोर बुङो बुङोब्ला जोंना मेसें बोथोराव माने जोंना जेरावबा माइ गायदोंमोन बे जायगायावहाय जोङो हालेवालासिनो आरो जोंना सबायाइ दालिबो गारनानै होबावनो हायो नोंथां बिदिनो जायखौ बुङो जोङो मटर बेफोरखौबो माने एवालासिनो गारनानै होनो हायो जेब्ला जों माइ हाङो अब्लाना आरो बेनि उनावबो जोंङो मेसें बोथोर सब फैयोब्ला जों बे माइ गायनाय जायगायावहाय बेसर फोनो हायो आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंना गोबां माने बिदिनो आबाद दङ जेरै आबाद मावनो हायो जोंना आबादारि गोबां सुबिदा माने आबाद मावनानै जायोब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि बिदिनो आबाद मावो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिनो दैज्लां मेसें जोंनि गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौहाय जों नुनो मोनो आबाद होननानै बुंङोब्ला जों खालि माइ गायनायखौल' नुनो मोना माइ गायनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि फिथाइ - सामथाय बा मैगं थाइगं बेफोरखौहाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' जों गासैबो मिथिखायो माइखौनो गायनाय गायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जों मेसें बोथोरावहाय गोबां गोथां मैगं थाइगंफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बा दिहा थाइसुम बा थाइबें भिन्दि लेस्रा थाव जोगोनार सिबिं सबाय फिसि बेफोरखौ खौबो जों फोनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि फिथाइ - सामथाइफोरखौ गायनाय नुनो मोनो बा आबाद खालामनाय नुनो मोनो जेरैबादिहाय ओ थाइजौ - थाइजौ फिथाइखौ थाइजौ बिफांखौबो आबाद खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे गयनि आबाद मावनाय बा थालिरनि आबाद मावनाय खुसेरनि आबाद मावनाय बैग्रि आबाद मावनाय बेफोरबायदियैनो जों आबाद मावनानै गामि बा गावनि न'खरखौहाय सालायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि जों गोबां रां आरजिनो हायो बेफोरखौहाय जों फि थायोब्लाथाय हाइबा बाजारफोरावहाय फाननानै नांगौ रोखोमनि गावनि न'खरावहाय गोनांथि जानाय रां रुफाफोरजोंहाय न'खरखौ सामलायलांनो हायो बेफोरबायदियैनो जों नुनो मोनो जे आथिखालावहाय जोंनि गामि ओनसोल बा गामि गफाफोरावहाय गोबां रोखोमनि सबायफोरखौहाय बा सिबिंस सबायाइ बेसर बेफोरखौहाय जों खोनायखौ नुनो मोनो बेसरनिफ्रायबो जों मिथिखायो जे बेसरनि ओमफ्राय थाव गुबैखौ जों दिहुननाय नुनो मोनो बेफोरबादियैनो जोंनो बेसरा गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो बेसरनि थाव गुबै होननानै बुंङोब्ला बेयो गुबुन आलादा थावफोरनिख्रुइ एसे साबसिन जायो होननानै जों मिथिनानै मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आबाद मावबावनाय नुनो मोनो जेरैबाददिहाय थास' बिफां गायनाय बेफोरबायदिनो थारुन गायनाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय फानानै गायनानै फाननाय खौ जों नुनो मोनो बेफोरबादियैनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइ- सामथाइनि आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ नोंथांङा होनाय बायदि दैज्लां बोथोराव जों गुबैयै नुनो मोनो जे माइनि आबाद मावनायखौहाय माइनि आबाद मावनाय होननानै बुंङोब्ला जों मोनथिनानै मोनो जे मानि आबाद मावनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जेरैबायाददिहाय नोंथांङा होननाय बादियैनो माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खोथियानो जायो बेफोर बेबाददियैनो जों खोथि होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जों जौनानै फैयोबा गायनाय जायो । अब्लानिहाय जों गोबां खामानि दंबावो जेरैबायदिहाय आलि दाननाय आलि खोनाय हालेवनाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै गोबां खस्थ'खौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों माइखौ गायखांनायनि उनाव ओ माइ हानायखो माइआ जेब्ला गोमोन जायोबा फिथाया रायो ओ बे माइखौहाय जोङो खासिजों बा ओ फोरजोंहाय मेसिनफोरजोंहाय हाख्लायनानै न'आव लाबोयो ओ बेवहायबो जों गोबां रोखोमनि खामानि थाबावो जेरैबादिहाय जों माइखौ नानो गोनां जायो नायोब्लासो जों माइखौ बाख्रियाव सोनो हानाय जानानै फैयो बेफोरबायदियैनो जों ओ माइ गोदो ओ ओ मोसौजोंनो नायनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव लावहाय जों ओ मेसिन बा टेक्ट टेक्टरफोरजोंहाय ओ माइ नानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जों माइ नाखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ बे माइखौहाय बाख्रियाव सोनायनि उनाव ओ जेब्ला नांगौ जायो बे समावनो जों बाख्रिनिफ्राय बे ओ बहननानै बा दिहुननानै एहाय ओ सान्दुङाव लामनानै होनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों आबाद मा माइ आबाद मावनानैहाय जानो हानाय जानानै फैयो
औ
बेफोरखौहाय जानो थाखाय जों लामनायजोंल' जाया लामनायनि उनावहाय बे बेखौ मेसिन बा ओ मिलफोरावहाय सौनो गोनां जायो बे बेनि उनाव हाय बेखौ गुन्दैनिफ्राय जावनानैसो माइरं महर मोनो माइरं महराव मोननायनि उनावहाय बे खौ जों ओंखाम संनानै जायोब्लासो ओ आदारखौहाय जों मोननो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों माने दैलां बोथोरनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ गोजोनथो
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै
औ नोंथां
औ